औ।
औ खोनाबाय ना।
अ' खोनादों नोंथां।
औ।
अ' गिबियाव गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामल'नायखौ जासिहरनानै थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो।
औ दा नोंथाङा आंजों दान्दिसेसम सावरायनो थाखाय सम होनो हागोन ना।
औ हागोन।
थ' जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम थ' अब्ला आं दिनै नोंथांजों सावरायनो लुुबैनाय आयदाया जाहैबाय ओ बर' हारिया। मा मा रोखोमनि ओंख्रि जायो। बा गोदो निफ्राय दासिम। माबोरै ओं ख्रि जाबोनानै सोलिबोदों नङा होमबा बैफोरबोनि बागै आं सावरायनो थाखाय नोंथांजों ओ दा ओ आखायाव लानाय जादों आरोखि थ'' नोंथाङा बेखिनि सायाव बे आय दानि सायावहाय सावरायनो थाखाय आंजों हागोन नामा?
औ हागोन रायज्लायनो हागोन।
दे दे निस्सय अब्लालाय सोब गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। थ' ओरैनो जोङो बुंनो थाङोब्लाथ' जोंनि बर' हारियावहाय नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो जोङो ओ सोलिबोबाय थानाय बायदि रोखोमै जोंहा जेरै नारजि अमा अनला दाउ बेनिफ्राय ओरै सबायाइ खारैनो नङा होनबा? आरो बिदिनो गोबांथार रो खोमनि ओंख्रिफोर दङ जायफोरखौहायनिखे माने जोंनि बर' हारिफोरा जानानै सोलिबोदों आरोखि थ' बैफोरबायदि ओंख्रिफोरा आथिखालावहाय आरो गोबांथार बेसेनगोनांबो जाफैनायखौ जों नुनो मोनदों आरोखि जेरावनोखि गोबांथार ओ टाउन सहरफोरावबो हटेलफोराव जोङो बैखौहाय मोनसे फालांगि महरै जों बाहायनायखौ नुनो मोनो आरो। जेरै जोङो आथिखालावहाय गंफ्रोमबो हटेलफोराव बुङोब्लाबो गोरोन्थि जाद्रायनाय नङा जेरै बर'निनो नारजि अमानो सबायजों दावनो नङा होनबा?
औ औ
फोरबायदिनो जोंहा अनलाजों दाउनो एम्फौ लाथा एवनायनो बैफोरबायदि ओंख्रिफोरखौ जोङो दा माने स्पेसेयेल स्पेसियेल दिस महरै जोङो माने मोननोबो हानायखौ जों नुनो मोनो आरो। थ' बे हिसाबै नायो ब्ला नङा होमबा गोदोनिफ्रायनो बे मोनसे ओ गोदो आबै-आबौनिफ्रायनो सोलिबोनाय बा जाबोबाय थानाय बे मोनसे ओंख्रिसोमोन नङा होमबा जोंनि बर' हारिनि गेजेराव सोलिबाय थानाय ओंख्रिमोन।
औ औ
थ' बैफोर ओंख्रिफोरनि सायावहाय ओ जेरैबायदि जोङो गोदोनि आबै-आबौमोना सङै खावै जाबोयोमोन ओनिफ्राय आथिखालावबो जोङो दा बैफोरखौनो ओ जाबोनायखौ जों दासिमबो नुगासिनो दङ थ' बैफोरबायदिनि बेलायावहाय ओ नोंथांनि साननायावहाय आ माबाफोर सोलाय सोल' जानायखौ नोंथाङा नुनो मोनदों नामा?
औ बेबायदि सोलाय सो ल' होनोबा सोलाय सोल' जाबोदों ओ संनाय नि दिजाइन संनायनि स्तायलफोरा गुबुन गुबुन रोखोमनि जादों जेरै जोङो ओ गोदोहाय हाय खारै नालाय खारैल जायोमोन आरो जेनेबा थाव खारैबा खारै बेयाव थाव होदेरामोन आथिखालाव ओ खारैबो थावबो होनानै जायो। जेरैबायदि जोङो अ सबायाइ ओंख्रिफोरखौ जोङो खारैबो थावबो होनानै जायो। गोदोहाय जोङो खारै नालाय बेखौ खारैल' जायोमोन बिदि सोलायबोदों आरो गोबां मसला मस्लि बाहाय बोनाय फोरा जादों गोदोहायथ' जोङो मिथिंग गायाव मोननाय जेरैबायदि ओ बोरमा दारि, गंगार दुन्दिया, दुन्दिया, नेरसिं बिलाइ बेफोरखौ होनानैनो माने ओंख्रिफोरनि थावनायखौ लाबोयोमोन।
औ औ।
आथिखालाव माने बेफोरनि जाय गायाव गोबां मस्ला मस्लि बाहायो। गोबां मस्ला मस्लि जेरै म' जिरा दालसिनि
औ।
बायदिनो मस्ला मस्लिफोरखौ माने बाहायो आरो आथिखालाव। आरो पेकेटनिथ' मस्ला मोनो चिकेन मसला मित मस्ला बेफोरबायदिखौ माने बाहायनानै आथिखालाव ओ सङो आरो दा बेबायदि सोलायनायखौ नुनो मोनदों। ओ आरो बेबायदिनो जों फुंनि बर' सुबुंफोराहाय ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो नायोब्ला जोंहा गोबां रोखोमैहाय माने ना बेदर बा मैगंफोरखौ जों संनानै जायोमोन। आ जेरैबाय जों खायसे खायसे ओ बेदरफोरखौ जोङो ओ रुनानै जायोमोन आरो फ्राम फ्राम फ्राय गोरान एवनानै जायोमोन। आरोहाय सावनानै जायोमोन दासिमबो दङ' जों सावनानै जानाया। अमा बेदरफोरखौहाय दासिमबो सावनानै जायो आरो जोङो ना ना फोरखौहाय जोङो मेनानै जायोमोन ना? अ मेनानै आरो जोङो नाखौ थाव होआलासिनो ओरैनो खलाव होनाय ना मा होनाय बिदिखौ बेबायदि नास्राय फोरखौ हाय थाव होआ लासिनो संख्रैजों सारायाव होनानै बेबादि एवनानै जायोमोन सावनानै जायोमोन बाथोन देनानै जायोमोन गोबां एम्फौ एनलाफोरखौबो जोङो माने बाथोन देनानै जायोमोन लाथा एम्फौफोरखौ माने एवनानै थाव होआलाबानो खायसे खायसे ओरैनो एवथ्रुमनानै सामब्राम बानलुखौबो बेबायदि ओ होआलासिनो माने थाव होआलासिनो एवनानै बेखौ बाथोन देनानै जायोमोन आरो
औ औ
आरो माखासे ओंख्रिफोर जेरै आलु ओंख्रिफोरखौहाय फान्थावफोर आल लु बेदरफोरजों लाथाब लाथाब फाजाना मा होनगोन बेखौ सिदोब सिदोब एवनानै जायोमोन आरो दै होनानै बेखौ औ गोरानद्रायबो खालामला आरो गिसि द्रायबो खालामला एसे बिदै दोननानै औ बेबायादि जायोमोन आरो दासिमबो बे बेबायदिनो जानाय हुदाया दङ जोंनियावहाय आरो जेरैबायदि रुनानै जायो जोङो ओ रुनानैथ जों गोबां ओंख्रिफोरखौनो जायोमोन गोदोहाय दालिफोरखौबो रुनानै जायोमोन दासिमबो जायो ओ आरोहाय ओ मा मा ओंख्रिफोरखौ रुनानै जायो जोङो लाइ लाफाफोरखौ रुनानै जायो बान्दा कबिफोरखौ जोङो रुनानै जाबोयोमोन आलुफोरखौ रुनानै बाथोन सिफ्लेनानै जानाय दा बेफोर रोखोमै माने बरफोरा जानाय हुदाया दं आरो
औ औ
जोङो लाइ बिलाइफ्राव मेनानै ओ मैथाजों ओ थास बिबारफोरखौबो मेनानै जाफायोमोन आरो मैखुनफोरखौबो जोङो जेरै जिगाबनि मैखुनफोरखौ मोनोब्लाथाय माने मेनानै लाइ बिलाइयाव मेनानै अरखियाव होनानै बेबायदि जायोमोन आरो
जानाय जायोमोन आरो
औ औ
थ बेफोरनि सोलायैबो आरोबाव जे ओ जोंहा माखासे बरनिनो जि दोरोङारि बा ट्रेडिसनेल होनना बुंनांगोनदों नङा होमबा जानाय हुदाफोर बै जानाय हुदाफोरनि गेजेरावहाय दा माखासे मानि ओ ओंख्रिफोरनि बागैथ नोंथाङा फोरमायथिबाय आरो नङा होमबा दा मोनसे सि बैसिलिस्त एकदमबारे बयनिबो आंगोखौनो होनना बुंनांगोन जों गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय दा आथिखालाव खिन्थु बेसेबबां बाहायो बाहाया बेखौ माने बेसेबां मिथि मोनला खिन्थु खुब खम फरिमाननि बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोखि बे जानायखौ दा जेरै जों बुङो नाफाम होनना बुङो नङा होमबा बे नाफामाबोथ बरनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोबाय थानाय मोनसे ओ ट्रेडिसनेल फुड होननानै बुंनांगोन जों नङा होमबा दासिमबो जों बेखौ जायोबो दा बै ना नाफामखौहाय नोंथांनि नोजोरावहाय ओ आथिखालावबो जेरै दा हटेलफोर दिसावहाय जों नुनो मोननाय बायदि ओ मा होनो नारजिजों अमा अनलाजों दाउ बैफोरबायदि सिस्टेमनि बे नाफामखौ जोङो बाहायनायखौ जों नुनो मोनदो ना मोना? नोंथांनि नोजोराव
औ बेफोरबायदिया खोब खम ओ मानो होनोब्ला माने जोंहा नाफोरखौहाय ओं बां ओ एभेलेबेल मोननो थ थांला ओ बेनि थाखाय जोङो नाफामफोर देनाया एसे खमायनो हमदों आरो
औ
जोङो देनायाव बारा थावनाय मोना बिदिनो जोङो जे दैमा फ्राव मोननाय गुरनानै मोननाय नाफोरा साबसिनै गाव फोराननानै देनाय नाफामा सासब साबसिन जायोमोन दा बे औ बेफोरबायदि माने मानसिफोराहाय ना गुरनानै ना नागिरनानैहाय ना फाम बानायबाय थानो आथिखालाव बारा सम मोनबांलिया बेनि थाखायनो थाखाय माने हटेलफोरावहाय नाफाम मोननाया एसे गोब्राब जायो आं गोबांखौनो नुदों औ बाजै हटेल आइ हटेल बेफोरबायदि गोबां हटेलावनो माने नाफामखौ आं बहुद खम नुनो मोन्दों ओ खालि ना बाथोनफोरखौ मोनो आरो खांख्राइ बाथोनफोरखौ बोथोरनि टाइमाव मोनो दाबायदि दैज्लां समावहाय खांख्राइ बाथोनफोरखौ मोनो हटेलावहाय औ दा बेनि खानाय ना हमनाय ना खम जानाया ओ खम जानाय जानायनि थाखायनो माने नाफाम होनायखौ खम नुनो मोनो आरो
औ औ मोननो थांनो नागिरलिया आरो नङा होमबा?
औ मोनो थां नागिरलिया औ
थ' ओरैनोथ' बेफोरनो जोंना बर'नि गोदोनिफ्राय सोलिबोबाय थानाय मोनफा मोनफा ओ दोरोङारि ओंख्रि नङा होमबा?
औ
बेफोरबायदिनि गेजेरावबो आरोबाव नोंथांनि नोजोरावहाय गोदोहाय आबै आबौमोना जाबाय थाग्रा ओंख्रि दा जोंनि ओ सोलिफु समावहाय जों बाहायनायखौ नुनो मोनै बैफोरबायदि माबा मोनसेफोर ओंख्रि नोंथांनि नोजोराव गोलैनाय दं नामा?
ओ बेबायदि ओंख्रिथ' आं बुंनो हानाय नङा।
बुंनो हानाय नङा नङा होमबा?
औ
उम गोबां नागिरनो गोनां जागोन नङा होमबा जों गोदोनि फ्राय दासिमावहाय मा बाब्रिं ओंख्रि जाबोनायमोन नङा होमबा बेफोरखौ ओरैनो एक्सुेलि स्पेसियेलि जोङो ओ जोंनि बर' माहारिफोरा ओ गोबां मिथ थिंगाजोंनो सोनारनानै रायजो जाबोनाय सुबुं जिथुनाखि नङा होमबा? जोङो मिथिंगानिफ्राय मोननाय जिखिनि ओ आबाद बा मैगं थाइगं बेफोरखौनो जानानै जों सोलिबोदोंमोन नङा होमबा? दा जेरैबायद दि जोङो अनला होनना बुङोब्ला जों बेखौ आबादनिफ्रायनो मोन नो अनलाखौ नङा होमबा जों जाबाय थाग्रा माइ बेनिफ्रायनो खालामनाय जायो नङा होमबा? आरो बेजों लोगोसे बिनो जोङो नारजि नारजिखौथ' जोङो जोंनि ओ जायगायावनो जों फोनानै बिनिफ्राय दरननानै लानो हायो गुबुन ओ बबेबा हाथाइफोराव थांलायनानै जों बेखौ बायलायनांगौनि गोनांथियानो गैया नोंथां नङा होमबा?
औ नंगौ।
औ दा बेफोरो मोनफा मोनफा जोंनि मिथिंगानिफ्रायनो सोरजिजानाय मोनफ्रोमबो जिराद नङा होमबा बै फोर मिथिंगानिफ्रायनो जों खनस थायनानैनो जाबोनाय मोनफा मोनफा ओ मुवा बेसादफोरमोन आरो बेफोरो थ फोरखौनो जोङो गोदोनि आब बै आबौमोना जायै लोङै गोथाव महराव मोननाय नङा होमबा? दा बेखौबो फैयै फैयै ओ दा जोंनि जेनेरेसनसिम जों बेखौ बाहायफैनायखौ नुनो मोनदों आरो। स्पेसियेलि आरोबाव बे जोंनि जानाय लोंनायखौनो जोङो ओ माखासे साइन्टिफिक आदबाव नायबिजिरलायनायनि गेजेरजोंबो माने दाथ' गनायथि मोनजालायनाय जाबावबाय नङा होमबा बेफोर ओंख्रि ओंखाम ओंख्रिफोरा जोंनियाबो जे आइ टिक महराव ज जोङो गनायजाथि महर मोनलायनाय। थ' खुब गोजोननाय मोन्दों। ओ बेफोरबायदि जाग्रा आदारखौ खौ जों जानानै जे नङा होमबा जों गोजोननायबो मोनो आरो गुबुनफोराबो जे बे जानायखौ बाहायनो थाखाय ओ नाजागासिनो दं आरोखि नङा होमबा? थ' अब्ला नोंथांजों जोङो दिनै जोंनि बर'नि जि जानाय लोंनाय नङा होमबा दोरोङारि जानाय लोंनाय बे खायद'नि सायाव सावरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। त' उननि‌ सम खौ आरो खाबु मोनोब्ला आं नोंथांजों फिन खेब सावरायफिननाय जागोन नङा होमबा थ दा होमबा जों दिनै बेखिनियावनो दोन्थ'लायनोसै नामा नोंथां?
औ जागोन दे।
औ दे। गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिम। दे